औ औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? अ नोंथाङा माबोरै दं?
मोजाङै दं नोंथां।
औ औ।
औ।
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आं नै ओरैनो जिरायगासिनो नोंथां दंफां सायाव।
औ औ नोंथाङा जेबो खालामाखैबा आं नोंथां जों मोन से आयदानि सायाव रायज्लाय जागौमोन रायज्लायजागोन ना? औ औ दे बिदिब्ला आं जागायनोसै आं नोंथांजों बर'फोरनि गेलेनायनि सोमोन्दै ओ रायज्लायनो सानदों आरो। बेयाव दं बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय आरो दा माबायदि गेलेयो बेफोरखौनो जयै सावरायनोसै आरो जोङो
औ औ।
उम गेलेनाय होनोब्लाथ' मिथि हागौना नोंथां? गेलेनाया मानसि जिउआव नांखागौ गेलेनाया। आरो गेलेनायजोंसो जोङो गावनि जिउखौ फिट लाखिनो हायो। नङा होमबा नोंथां। अ अ जे गेलेनाया जों बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनायखौ सावरायग्रोनोसै गिबियावनो। बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो
गेलेनाय
हा खोनायाखै
औ
ओ खोनादों ना?
ओ र' नोंथां माहाथोखौ मोजां सो खोनायासै नोंथां नेटवर्कनियाव एसे प्रब्लेम जादों नामा?
हेलौ
खोनायाखै औ दासो खोनादों खोनाबाय। औ खोनादों खोनादों
औ खोन नोंथां खोनादों।
औ खोनादों आं नोंथांजों आं बर'फोर दोरोङारि गेलेनायखौनो रायलाय आरो औ बर' फुरा गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि हो खेला गेलेबोगासिनो दङ दोरोङारि गेलेनाय होनना बुङोब्ला जोङो ओ गिला गेलेनाय आ बे आमाय जुमाइ गेलेनाय
औ।
हाबसिनाय गेलेनाय आरो खारनाय गेलेनाय बिदिबो गेलेेना गथ'फोरा बेफोरनो आरो आरो खिखर गेलेनायबो दङ। खिखर गेलेनाय खौ बे हा फिसा फिसा हाखर जावनानै गेलेनाय जायोना गोदोनि औ गथ'फोरा आरो बर'फोरनि बे आलारि दामब्रा सल्ल'वावनो फोरमाय हानाय दंखायो जे बर'फोरा गोदो गिला गेलेयोमोननो बेखौ जोङो बे सल'निफ्राय मोननो हायो आरो जोङो
औ औ
गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गेलेनाय गोबां फारागखौ नुनो मोनो आ थिखालाव गोदोनि बर'फोरनि बे दोरोङारि गेलेनायफोरखौ जों आथिखालाव नुनोनो मोनलिया होनना बुंजायो।
औ औ
आथिखालावथ' दङ जोलुर गेलेनाय बे ख्रि खेट गेलेनाय आरो बे ओ बास बेडमिन्टन गेलेनाय हकि गेले गोबां दं आरो जायखौ जोङो ओ माने फोरोंग्रा लानानैबो जों सोलोङो आरो जोङो बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गुबुन हादोरफोरावबो जों थांनो हायो आरो जोङो नङा होमबा नोंथां औ गेलेनायखौ जोङो मोननै गौ मोननो हायो मोनसेया जाबाय इसिङारि गेलेनाय आरो मोनसेया जाबाय बायजोआरि गेलेनाय। बायजोआरि गेलेनायखौथ' आं बुंखाबाय बे अ फुटबल गेलेनाय क्रिक गेलेनाय जायफोरखौ माने बायजोआव गेलेनाय जायो। बेफोर बायजोआरि गेलेनाय आरो जायखौ जोङो न' सिङाव गेलेनाय जायो बेफोर जाबाय ओ इसिआरि गेलेनाय
औ औ
औ जायखौ जों न'सिङाव गेलेनाय जायो बे जाबाय टेबोल टेनिसफोरा गोलैयो आरो टेबोल टनिस हो थाय खन्थु बक्सिं बेफोर गोलैयो आरो लुड' चेस बेफोरबो गोलैयो।
औ।
जोङो न' सिङाव गेलेनाय जायो।
औ औ।
अ आ नोंथाङा आ फोरमायनो हा ना जोङो बे दोरोङारि गेलेनाय आरो। दानि गेलेनायावथ' गोबां फारागखौ जों नुनो मोनदोंना बेयाव मायबाफोर खहा जादों बा मुलाम्फा जादों बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा?
ओ गोदोनि दोरोङारि होनोबाथ' माने जोंहा
औ औ।
बिदिनो जेनेबा नों बुंनाय बायदिनो खिखर गेलेनाय बे गिला गेलेनायानो गोलैयो नङा होमबा माने गोदोनि बायदि जोंहा माने आथिखालाव गेलेनाय नुनो मोनला आरो।
औ।
मानि थाखाय खमायखो आंबो बेखौ बुंनो हाला माने आं माने मोनसेल' लाम माबाखौ नुहुरदों खमायनायनि जाहोनखौ ओ खमायनायनि जाहोना बेनो माने आथिखालाव मानसिया माने फैसा थाखा थाखाय बांसिन माने माबाग्रा जाबाय आरो।
औ औ।
औ ओमफ्राय ओ सोलोंथाइयावबो माने बा गोदोनिफ्राय एसे एडभान्स सिन जानाय बायदि नुहरबाय आङो औ ओमफ्रायहाय माने गोदोहाय बांद्राय इदि इन्टारनेटनि माने जुगबो सोलिलामोन नालाय सोलियामोन औ। ओमफाय माने आथिखालनि गथ' माखाफ्रा माने इदिनो मबेल बायदिसिनासो गेलेनो हमसै माने बेफोर बायदि खेलाखौ नागारनानै।
औ औ।
औ मबेलाव गेम गेलेनाय मानायावसो बांसिन माने गो
औ औ औ।
बिदिनो माने बिसोरो मिथिया माने खेला गेलेबा मा जायो बेफोरखौ बांद्राय मिथिया दानि गथ' माखाया। बिदिनो गोदोनि दोरोङारि गेलेनायफोरजों माने जोंहा ओ फिजिकेलफ्रा माने देहाफ्रा एसे स्ट्रंङै थायोमोन ओमफाय बिदिनो बांद्राय बेमार आजारबो जायामोन आरो माने खारलु खारला गेलेनाय मानाय बेफोराव ओमफ्राय दा गथ' माखाया माने आथिखालनिया बिदिनो लोरबां नोरजिया जाबाय ओमफ्राय फेग्रा मुवा बाहायनाय मानाय फ्रावसो बांसिन गोसोसै आरो माने गोदोनि गेलेनायखौ गेलेयालासिनो। ओमफ्राय दोरोङारि गेलेनायनि बागैथ' आं बांद्राय एथबां इदि फोरमायनो हानाय नोङा आरो ओमफ्राय आथिखालनि बागै गेलेनाय होनोब्ला भलिबल फुटबल ओमफ्राय क्रिकेट काबादि बेफोर बायदि आरो ओमफ्राय
उम।
आं फुटबलनि गेलेनायनि आयदाखौ एसे
औ औ नोंथां फोरमाय जागोन।
औ औ जोंहाथ' माने फुटबल गेलेनोबा सा जिसेजोन गेलेगिरिनि गोनांथि जायो नोङा होमबा?
औ औ।
ओमफ्राय बेवहाय सा जिसेजोन गेलेयो थेवब्लाबो माने जोंहा साबस्टेटआव ओ थायो बिदिनो सा स' ओ सयजोन बा सातजोन ओमफ्राय जोंहा रु प्लेयार सेन्ज खालामनो मोनो बिदिनो जेनेबा प्लेयार सासे गेलेग्राया इन्जुरिफोर जायोबा बा बे गेलेनाया एसे मेंहोयो बायोबा माने बेखौ सोलायनो हायो आरो। नङा होमबा?
नंगौ औ नंगौ खोनादों।
औ औ ओमफ्राय जोंहा बे गेलेनाया टाइम बायदि जायो आरो। बे गेलेनायाव फा-फार्स्ट हाफआवहाय ब्रैजिबा मिनिट जायो। ओमफ्राय सेकेण्ड हाफआवहाय ब्रैजिबा मिनिट जायो।
औ औ।
औ औ ओमफ्राय बिदिनो बेवहाय जाय गल सोनो हायो बेदेरहानाय जायो। ओमफ्रायहाय जोंहा बेवहाय खिपारना औ ओमफ्राय दिफेन्स नांगौ सा ओरै गेजेराव सानै ओरै सानै ओमफ्राय हफ सिखोन गेलेग्रा नांगौ सानै ओमफ्राय कर्नार गेलेग्रा सानै नांगौ। ओमफ्राय गलजोसनग्रा सानै नांगौ आरो ओमफ्राय बिदिनो गेलेबाय ओमफ्राय भलिबलनि बेलायावबा जोंहा गेलेग्राया सा द'जोन नांगौ ओमफ्रायहाय
बेवहाय लेपटार थायो ओमफ्राय काउन्टार थायो। ओमफ्रायहाय इउनिभार्सेल थायो। ओमफ्राय रिसिभार थायो ओमफ्राय लेब्र' थायो आरो, ओमफफ्राय बिदिनो लिपटारा बल नारखोनारख होयो ओमफ्राय इउनिभार्सेल काउन्टारफ्रा बुयो माने बुख्लायनांगौ आरो बावहाय ओमफ्राय जोंहा टाइमनि खोथा गैया बियो। माने पयेनिस खोथा जायो बेयो नैजिबयाव गेम जाहैयो आरो।
औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो आथिखाल दाथ' माने वर्ल्ड काप खेला सोलिगासिनो दङ आरो ओमफ्राय नोंथ नोंथाङा बे वर्ल्ड काप खेलाखौ नायगिरनानै नायाखै?
नोंथां आं बेबायादि नायनाय जायाखै
औ।
आरो बुंनो थाङोब्ला गेलेनायनि सायाव एसे गोबां माने गोसो गैया आरो बेनिखाय माने नायनाय जाया। बे गोसो जानाय जायआथ' आरो साफ्रोमबोनि समान नङा नालाय। आंनिखौ बुंदो आरो नोंथांनिखौ मिथिया। आं एसेबां गोसो गैयैनि थाखायनो बेफोरखौ नायनाय जायाखै। ओ माब्लाबा फाइनेलफोरखौ नायनाया गुबुन थेवबो बेबायदि सामफ्र सोंबो नायनाय जाया आरो।
औ औ।
उम। जोङो गेलेनायाव जों गोबां खहा आरो मुलाम्फाखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ जोङो गिबियावनो मुलाम्फाखौ बुंनोसै
औ।
गोदोनि आरो बे बर'फोर दोरोङारि गेलेनाया आरो दानि गेलेनायफोरावथ' गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों।
औ औ।
बेयाव सोलायनायनि जाहोनाव गोबां मुलाम्फाबो जादों मानो होनोब्ला बर' नि दोरोङारि गेलेनायखौ जोङो लेभेल बा हायुंङारि लेभेलाव जोङो जों लांनो हाथ'वाखै।
औ।
नाथाय जों आथिखालाव गेलेनायनि गेजेरजों जों सासे मानसिया जाफुंसार गेलेगिरि जानो हायो नङा होमबा नोंथां? अ माने बिसरो थांना थानायनि जिउ राहा महरैबो गेलेनायखौ लानो हायो। नङा होमबा नोंथां औ आरो गेलेनो होनाव बे खहाखौ बुंनो थाङोब्ला गेलेनायाव माने बांसिनानो गेलेनायाव गावनि नोजोरखौ थि होनाय जायो बेयाव सोर फैसनदों सोर फैसना बेफोर रावबो नायनाय जाया। गेलेनायनि गेजेराव माब्लाबा दा नोंथाङा हमनानै ला बल जोनायनि गेजेराव सोरबा फैसनोब्ला बेयाव नोंनि बला बा सोरबा सासेनि नां- नांनाङि जायगाफोराव नांसनोबा बे जायगायाव दुखु मोननोबो हागो बा माबख मोनसे जानो हागौ बेफोरनो खहा आरो ओमफ्राय गेलेनायनि गेजेरजों जों गोबां मुलाम्फाखौ मोनो। बांसिनखौनो जों मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो। गेलेनायनि गेजेरजों सासे मानसिया ओ गोख्रों थानो हायो।
औ।
आरो आथिखालनि गथ'फोरखौथ' बुंनो नांला बिसोरो भिडिअ' गेमखौसो बांसिन गेलेयो। आरो बिमा- बिफाफोराबो गथ'फोरखौ सान्दुङाव हगारहरनो बानाय जाबाय दानिया। फिल्डफोराव बिदि गेलेनायखौनो नुनो मोनला नङा होमबा?
औ -औ।
बिसोर न' सिङावनो भिडिअ' गेम गेलेयो। जायनि जाहोनाव बिसोरनि देहाफोरा लोरबां जालांजोबो आरो बिसोर सान्दुुंआव थानोबो हाया जाहै हायो नालाय आथिखालनि बिमा -बिफ्रा गथ'फोरखौ फेन, एसि गरम होननानै बिखौ दोननो जायनि थाखाय गेलेनायावबो हाया लोरबां जाारलाङो आरो जानाय- लोंनायफोराबो गोदोनि बायदि थिग नंला।
औ औ।
गामिनि बे सानैसो बे जाहांफुनाय सेंग्राफोरा बिसोरखौ आरो गाज्रि मुवा बेसाद लानायनि जाहोनाव देहाफोरखौ गाज्रि खालामना लागासिनो दङ। जायनि थाखाय बिसोरो बोलोआ खमायलांगासिनो दङ आरो गेलेनायाव गोसो दङब्लाबो माने हाहैया आरो।
औ औ।
सासे मोजां गेलेगिरि जानोब्ला बियो देहानिबो जोथोन लाखाथारनांगोन। नङा होमबा नोंथां? मोजां देहा नङाबा बियो माब्लाबाबो गेलेनो हाया।
औ।
ओ नोंथां जों होनबा दोनथ' नामा ना जोंनाया समाबो
औ दे औ दे नोंथां दे औ।